औ नों
औ नोंथां
औ जे आं दा नोंखौ ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों एसे ओ फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन आरो
औ नोंगौ रायलायजागोन नोंथां
औ नोंथाङा दा ओ फाथो बुङोबा बे फाथोखौहाय जों माबोरैहाय गायो आरो माबोरैहाय ओ खेति खालामो बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां हागोन ओ बिदिब्ला आङो फाथो आबादनि सोमोन्दै एसे ओ सावरायनोसै नोंथां
औ दे
ओ फाथो आबादखौ जोङो गिबियावनो माबायदि मावो होनोब्लाथाय फाथो आबादखौ जों गिबियाव नो मा ओ हाल एबा ट्रेक्टरजों जोङो हाखौ एवग्रोनानै लानांगौ जायो आरोना नोंथां औ बेनि बेनि उनाव बाहाय जोङो हाखौ एवहांना लानायनि उनाव जोङो मा बे खौ जेनेबा जोंनो फाथो फोरो थाखाय जोंनो फाथोनि जोलै बेगर नांगौ नालाय नोंथां बेखौ जोङो बेबायदिनो हाथाय बा गलाफोरनिफ्राय बा नारारि फोरनिफ्राय जोङो लाबोनानै बेखौ फाथो बेगरखौ जों फोफायनाय जायो आरोोना नोंथां बेबायदिनो फोखांनानै जोङो सप्तासे बा सप्तानैनि उनाव बे फोनाय फाथोनि बेगरा गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनो हमो आर ना थां बेबायदिनो बेबायदिनो गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनानै एसे बेबायदिनो सप्ताथामसोनि उनाव बियो एसे देरोबाथाय जोङो बेखौ फुयो आरो ना नोंथां फुनानै जोङो बेबायदिनो हाथायफोराव मुथा मुथा खालामनानै फाननो हायो आरोना नोंथां फाथोखौ बेबायदिनो जोङो फाथोखौ बेबायदिनो जों मुथा- मुथा खालामनानै जोङो जोंनि ओनसोलनि हाथाय बा बार बा जों गलाबा बेबायदिनो जोंनि गोबां गलाफोराव जोङो फानहैनो फाननानै रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो फ फाथोखौ - फाथोखौ जोङो बेबायदिनो फाथोआ जोंना देरोब्लाथाय फाथोखौ बिलाइबो बिलाइबो खायो आरो बिलाइ स खानानै जोङो फोराननाय जायो आरोना नोंथां फोराननानै जोङो मा बेखौ नारजि - नारजि बानाय आरोना नोंथां जायखौ जोङो बर'नि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो बेनो जाबाय जोंना नारजि फाथोनिफ्राय जोङो बे बेखौ बानायो आरा नों बेबायदिनो जोङो नारजिखौ जोङो बेबायदिनो गाव गोजाबो जाजायो आरो अमा बेदर बिदि नाफोरजोंबो जोङो फाथो खौ बे फाथोनिफ्राय बानायनाय नारजिखौ जोङो जानो हायो आरोना नोंथां बे नारजिखौ जोंना गोबां गोबां खामानियावबो बाहायनाय जायो जेरै जोंना मानसि थैनायफोराव नारजि अरगनाय मोनसे आइ मोनसे नेम दङ नालाय जोंना गोदोनिफ्रायनो मानसि थैयोब्ला बेबायदिनो जोङो बेयावबो जों नारजिखौ बाहायनाय जायो आरोोना नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा नारजिखौ जोंना कासाव बाहायनाय जायो मानसि बेयाव जोङो माखासे न'खर - न'खर जोङो नारजि खांथिंनानै बेखौ जोङो कासाव जोङो संनानै मानसिफोरनो जाहोनायखौ जोङो नुनो मोनो आर ना नोंथां बेबायदिनो जोङो फाथोखौ फाथोखौ जोङो फाथोनि जा बिलाइ खाखांनायनि उनाव जोंना फाथोनि जा देन खोथा थालाङो बे खौ जोङो फुनानै बेबायदिनो जोंना दै बेबायदिनो हाखर बा जों दैमा दै माबा दैसाफोराव जोङो माबेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां गोबाव सम सोमखांनायनि उनाव ज फाथनि दथखौ जो बोखां बेबायदिनो जोङो दिरुं बानायनाय जायो आरो ना नोंथां फाथोनि हाय औ जायखौ जोङो बेबायदिनो मोसौनि मोसौ मोसौनि गलियाव थानाय दिरुं जायखौ जोङो मोसौ गयाव खायो बेखौ बे फाथोनिफ्राय ओंखायनो बानायनाय जायो आरोोना नोंथां बेबायदिनो जोङो फाथोखौ फाथोनि दिरुंखौ जोङो बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनायबो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो गोबां फाथो सोमनानै जोङो फाथोनिफ्राय दिरुं बानायनानै गोबां सुबुंफोरखौ फाननानै रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरोना नोंथां। बेबायदिनो ओ फाथोखौबो जोङो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आरोना नोंथां फाथोनि आबाद मावनानै गोबां आथिखालाव रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो जायखौ जोङो बेबायदिनो जाय हायाव जोङो सानसेयावनो जि थामजि बिघा हाखौ जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै मा गोबां फाथो आबाद मावनानै गोबां बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनदों नोंथां बेबायदिनो जोङो उम फाथोखौ जोंनि ओनसोलावल' नङा नोंथां जोङो गोबां टाउन सहरावबो फाननानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां। बेबायदिनो फाथोखौ जोंनि बर' समाजावल' जानायखौ जों नुनो मोना नोंथां बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जों फाथो आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोङो फाथोनि आबाद मावनानै गावबा गावनि जिउ खौबो जोङो खुंनायखौ जोङो नुनो मोन दों बेबायदिनो जोङो ओ फाथो आबादनि गेजेरजों फाथो आबादनि गेजेरजों गावबा गावनि न'खरनि जि नांगौ जानाय गथ' गथायफोरनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ फाथो आबाद मावनायनि गेजेरजों बो जोङो मा ओ बेबादिनो जोङो नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बायनानै लानो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो फाथोनि आबादखौ माबायदि मावनाय जायो नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनिथिंहाय दा फाट फाथो आबादखौहाय एफा मावनाय जाला मानो होनबा गोबाङानो खम जाबाय जिखिनि मावो बेफोर न'आव जानो आन्था बानायनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि बुङोबाथाय जों जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन अब्लाहाय ओ गोबां नो फाथो गायोमोन आरो बे फाथोखौ नोंथाङा जेरै फोरमायबोदों बेफोरबायसानो खामोमोन आरो खेथिखौ जेरै नोंथाङा फोर मायबोदों नाथाय जों जोंनि मानसिफोरा गोबाङानो बे फाथोजोंहाय बे फाथौखौहाय खायो खानानै बेखौहाय नारजि बानायो नोंथाङा दा बुंखांबाय सिगाङावनो जोंनियाबो नारजियानो बानायोमोन बेखौ नारजि बानायोमोन आरो बेखौ गोथाङैबो जायोमोन आरो गोबां माने जोबोद गोथाव जायोमोन आरो बे फाथो मैगङा ओमफ्राय बे फाथोनि बे दा दान्था थायोना बे दान्थाखौहाय गोबाङानो जोंनि मानसिफोरा बे ओ बाथा बोरसियावबो बाहायनाय जायोमोन आरो जोङो उन्दै समाव। बेनि दान्दाखौ औ। आरो लोगोसे बेनि बे फाथो बे दान्था ना बेखौ जों दिरुंबो बानायनो हायोमोन आरोना दिरुं बानायनो बानायनो हायोमोन। बे आरो दिरुं बाहायनायनि बानायनायनि बानायनायजों लोगोसे जोङो गोबाङानो बस्था उनु बेफोरबायसा बानायोमोन आरो फाथोनि बस्था औ नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ औ
बे फाथो बस्थाखौहाय जोंना गोबाङावनो ओ गोबां माने रोखोमाव बाहायनाय जायोमोन आरो जेरै सोरबा माइरं सोनाय हयथ'बा ओ माइ सोनाय जिखुनु बायदि बुस्थु सोनायफोराव बाहायनाय जायोमोन आरो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा जोंना बे फाथो ओ आबादाहाय दा नै नायनो थांबाथाय गोबां खम जाबाय आरो आं बेनि ओ माबाखौ मिथियाखै मानोहाय खम जादों नाथाय
जों सानोदि बे आबादखौ मावनाया जोबोद मोजां माने जेनेबा जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जोङो माने मोनसे दिरुं मोनो आरोना जाय प्लासटिकजों प्लासटिकजों बानायनाय जाया बे माने आ मिथिंगानिनो मोनसे बेसाद जायो आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जायोमोन आरो
नोंगु नोंथां
बानायनायाव दिरुं बानायनायाव आरो लोगोसे जों बेजोंनो ओ बेफार फालांगिबो खालामनो हायोमोन
ओंखायनो आङो सानोदि जोङो दा बे आबाद आबादखौ गोबाङावनो मावनांगौ आरो ना माने गोबाङानो मावा थेबाबो आं सानो माने मावनांगौ आरो
औ नंगौ
औ दा ओम नोंथाङा आरो मायाबाफोर मिथिगौ नामा माने फाथोखौहाय मा मायाव बाहायनाय जायो
औ फाथोखौथ' जोङो फाथो फाथोनिफ्राय जोङो जि फाथोखौथ' जोङो गोथाङैबो जानाय जायो नोंथां बेबायदिनो गोथाङै जोङो बेबायदिनो ओ आ साखनि खालामनाबो जोङो फाथोखौ जानाय नुनो मोनो ओ गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय नेम दङ जोंना फाथोखौ जायोब्ला जों जोंना उदै गाज्रि जानायाबो हामो होननानै गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय जों फो फोथायनाय आरो आथिखालावबो जोङो नुबोदों गोबां सुबुङानो फाथोखौ जानानै जों उदै आ उदै हामा जानायफोरा फाहामो बेबायदिनो जोङो फाथोनिफ्राय फाथोआ जोंना गोखा नालाय नोंथां फाथोआथ' औ गोखा नालाय नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ फाथोखौ जायोब्ला लायनो जोंनि उदैयाव थानाय जा जोंना फेलौ बेफोरखौ खारो होननानै बुङो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो औ बेबायदिनो जोङो फाथोखौ ओ जा जानायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोजां आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ फाथोखौ ओ फाथो फाथोखौ जोङो बेबायदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलाव आरो ना नोंथां बे माने फाथ फाथोफोराव जोंना बेफोरबायदि मुलिबो बाहायनाय जाया मानो होनोब्ला जो ओ फाथोआ जोंना गोखाखा नालाय नोंथां फाथो ओ फाथो आबादा जोंना गोखाखा बिनिखायनो जोंनो बेबायदिनो जों फाथोफोराव मुलि बाहायनायखौ जों नुनो मोना आरो नों नोंथां बेबायदिनो गुबुन मैगंफोरावथ' जोंनो आथिखालाव गोबां मुलि होनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो फाथोआव जों गोबां मुलि होनायखौ नुनो मोना बेबायदिनो जोङो फाथो आबाद मावनानै जोङो गाव गावनि जिउखौ खुंलांनायखौबो जोङो खुंनो खुंलांनायखौबो जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो गासैबो बर' सुबुंफोरानो फारि फाथो आबाद माव मावखायो जोंना एसेब्लाबो बेफार फालांगिनि थाखाय नङाबा मा गावबा गाव न'आव जानो थाखाय जोङो फाथो आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां नोंथां जोंनाथ' समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नों
औ दे जागोन दे नोंथां
औ नंगौ नोंथां